गोजोन्थों नोंथाङा मा खबर
हा खबरा आंना मोजाङानो नोंथांनियालाय बुंदो।
आंनाबो मोजाङानो दङ आरो नोंथाङा। फ्रि नामा दा।
औ औ आं फ्रियैनो दङ दाथ'। नोंथाङा माबाफोर सावरायनो नामा?
आङो सानदोंमोन जोंनि बर'नि गोबां ओंख्रिफोर दङना बिनि बिसय जोङो माबायद नि माने नोंथांमोननि थिंजाय जेनेबा माबायदि बे संनायफोरखौ सङो मानोना औ बेबायदि बिसयफोरखौहाय आङो रायज्लायनो सानदोंमोन आरो माने बे रायलायनायनि गेजेरजोंनो मिथिनो हानाय बायदि आरो ना
ओ दाबसेया जेनेबा गुबुन दाबसेखौजाय माबोरै जायो नोंथा नोंथाङा अबेनिमोन खिन्थानो हागोन ना।
आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि
अ जोङो आङो माने चिरां डिस्ट्रिकनि बाद आङो आंबो क'क्राझारावनो थायो। दे थेवबो फोरमायलायनो हागोन दे जोंनि खैजायनिखौ।
औ थ' नोंथांनि फेभ्रेट जे जानाय मुङा जे बर' कालसारावहाय बे अबे ओंख्रिखौ नोंथाङा साफ -से माने बांसिन जानो लुबैयो बेखौ खोन्थानो हागोन नामा।
आंथ बिदिनो मा होनो उम नारजिजों अमा नाफाम फाम्पजों थास' बिथ'रि- ना गोरान ओमफ्रायो मुला मुला गुन्द्रुजों अनला दाउ बेफोरखौनो गोथाव मोनो लोगोसे जेनेबा मै थाजों नाफोर बेफोरखौबो जोबोद गोथाव मोनो आरो जानो आङो आरो थाइगिरजों ना बेफोरनो नोंथाङा मा माखौ गोथाव मोनो आरो बे नोंसिनि गेजेर संनायनि नेमखान्थिफोरा माबोरै खिन्थानो हागोन ना।
जों आङोथ' माने नारजि अमाखौहाय ट्राइ खालाम खालामफेराखै खिन्थु आङो दासो लासै लासै आङो ट्राइ खालामलांगासिनो दं आरो ना त' जानायावथ' माने ओम सिगां मानसिफ्रा औ। गोखा बिराद गोखा होनोमोन बेखायनो आङो गियोमोन आरो माने आङो गोखाखौ जाफेरामोन नालाय थ' बे गोखाया माबायदि बिदि माने आङो टेस्ट खालामफेरैयाव आं जाया नाथाय दा जोंनि कालचारनि बे जानाया गोबां बेवहाय नि ट्रिसोन दं ना थ' बेखौ जोङो ओ टेस खालामनायनांगौ त आङो बेखौ -खौदा टेस्ट खालामनानै आं मोजां मोनो आरो दा नारजिखौ बारा गोखाबो मोना
आंथ' मोनसे जोंनि मोनसे माबाखौबो गोथाव मोनबावो जोंनि फानलु रोसि दाउ फानलु फिसाजों दाउ जारि माबा माबि लगायनानै दि -सि फानलु रुसि बुङोना बेखौबो आङो जोबोद गोथाव मोनो जानो नोंथाङा मा होनो बेखौलाय नों?
औ हायो बेखौथ' जोंनि सम सम जोंनि न'आवबो बानायनाय जायो आरो बे गगा मोननाय बा एसे देहाफ्राव लोरबां मोननाय औ बेफोरखौ माने खामा खानिनि थाखाय जोङो सान्दुं अखा औ माने ओंखारनांगौ जायो नालाय थह बे समावहाय जोंनि देहाफ्रा लोरबां जायो। बेबायदिनो दुरबल जायो बिनिखायनो जोङो बे दाउ बिदैखौ फुदुंनानै जोङो बोबां गोबां रोखोमनि बेवहाय जोङो होयो आरो बिलाइफोरखौ हेल'
खोनादोंना
औ औ खोनादों
बेखौ जारिखौ उसुमैसो बुङो आरो बे जारि आमफ्रायो मा होनो
गोबां रोखोमनि मैगं जेरै माना मुनि फिसा गेदेर बेफोरखौबो होयो ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय बेयो हाग्रानि बायदि थास' थायोना बेखौ मा होनोमोन? मोनथाय मोनगाामारि ना मा होनो बेखौबो होयो ओमफ्राय फानलु फिसा आमफ्रायो लेबु बिलाइ ओमफ्रायो मा होनो मोनलाय ओ बैयो सना फुलि रुफा फुलि माइसुन्द्रि बिसोरखौ होनानै माने फुदुं फुदुंनाय जायो आरो माने संनायाथ' बिदि सङा जेनेबा सिगां माने संख्रै जोंसो ओ माबाग्रोयो बेदरखौ एवग्रोयो बेदरखौ एवग्रोखांनायनि उनाव जेबोब्ला माने बियो दैया ओंखारनानै रानोना अब्ला माने दै होयो ओमफाय दै होनानै जेब्ला गोदो -दौवो अब्ला बे खिफि बेन्दों माबा माबि जेसेबां खानानै लाबनाय फानलु रो सेयाव जेसेबां बिलाइ बिलि होयोना बेफोरखौ माने होस'नो आमफायो बेयो जेब्ला गोदौवो अब्ला बेयाव जेनेबा जिरा ओमफ्रायो बैयो गुनमुरिस लं ओमफ्राय मा होनोमोन बेखौ जाब्रां फानलु फिसा फानलु फिसा मोनाबा खिन्थु फानलु बिमादैजोंबो लोंनाय जायो आरो बेखौ बेफोरखौ देग्लिनानै जेला गोदौफुयो ओमफ्राय दुन्दिया बोथोराव लोंनाय जायोबाथ' दुन्दियाबो होयो सामब्राम बिलाइ सामब्राम गुफुर बिलाइ माबा माबि बिसोरखौबो होयो आरो ओमफाय जेला गोदौ गोदौवोना गोदौ फुनानै जेनेबा जबो अब्ला मस्ला मस्लिखौ हरनानै आमफ्रायो बेखौ खाङो आरो मोनजासिम रुनायनि उनाव नोंसिनिखिजालाय माबोरै सङो बे फानलु रुसिखौ
नङ ना जोंना एसे टाउनावबो गोलैयो नालाय त बिनिखायनो जा जोंनि बाजारावहाय जे ओंखारो ओमफ्राय न'आव जा गायनाय जायो बेजोंनो एसे खांनानै बे मानि मुनि जोङो मोनो उसुमैखौ जोङो मोनो आरो बानलु ओ बानलु गोरलै गोरलै जोङो बाहायो ओमफ्राय बिदिनो ओ रुनानै जोंना एवा आरोखि बेखौ डायरेक्टलि बे दाउजोंनो जों बिदि दै माने रुनाय बायदि आरो ना बेबायदि खालामनानै औ औ खनसेनो माने दाउखौहाय
जोंना माने संख्र्रिजों सिगां एवग्रोयो संखैजों सिगां एवग्रोनायनि उनाव जेनेबा बियो जेला एसे खामथाब खामथाब जायोना अब्ला बे दैखौ होनानै खायसे खायसे दै थाब जानायनि दै गुदुंबो होयो आरो
औ औ दै गुदुं होयोब्ला माने थाब जायो आरो माने गुसुखौ होयोब्ला नोङो अलरेडि बे एवखानाया माने गुसु होयोब्ला समाय लायो ओमफ्राय बांद्राय टाउनोबो ना नागिरा गोथाव जानो नागिरा आरो थ' नों दै गुदुं फैयोब्ला बेबो बयेल जाखाबाय नालाय
थाब मोनो ओमफ्राय औ आरो माखासे जे बिनि अनगायैबो गोबां मैगंफोर दंना जेरै थास' बिथ'रिजों नाफाम ना गोरान बेखौथ' थास' बिथंखौसो जोङो जोंनिखौ जाय ना आरो फोथारफोराव जोंनियाथ' न'खा न'आ माने फोथार खाथियाव नालाय खाबानो मोनो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो जेनेबा खानानै लाबो खिन्थु आङो थास' बिसंफोरनि मादाव थास' गोसोमखौ बांसिन गोथाव मोनो आरो जानो ओमफ्राय बे थास' बिसंखौ जेनेबा सायनानै सायनानै सुयो सुखांनायनि उनाव जेनेबा जोङो थाव सामब्राम होनानै एवग्रोयो बिनि उनाव सामब्राम गुफुर जिरा -निखौ एसे होनानै जेब्ला सामब्रामा गोजा जायो अब्ला बे समाव जोङो मा होनो ओ थास'खौ होस'नो होस'नखां -नायनि उनाव खनसेफोरल' खोबो दे थास'खौ जोंनिया बांद्राय खोबा खनसेफोरल' खोबनानै संख्रि होनानै खोबफाखांनायनि उनाव जेनेबा जेला रबोना अब्ला माने बे हालदै संख्रिखौ होनानै जेन जेनेबा दै गुदुं होयो बेयाव दै गुदुं होनानै जेला गोदौवो ना अब्ला माने जों नाफामखौ हरो ओमफ्राय ना गोरानखौ जों एसे एवस्रिनानै हरो हरो आरो ओमफ्राय बेखौ जेनोबा जे लाथाब लाथाब जायोब्ला बेयाव मस्ला मस्लि माखासे जिरा जुरि सामब्राम हाइजें होनोबा बेफोरखौ देनानै हरो ओमफ्रायो जेला लाथाब लाथाब जायो अब्ला खाङो आरो जोंना बिदि सङो नाफामजों खौ नोंसिन थिंजालाय
जोंनिथिंजायथ' माने आङो नाफामखौबो आङो संफेराखैना थ' बिनि बिसय आङो आइडिया गैया आरो ओरैनो नोंथांमोननै औ
नाफामखौ संनोबां आं जोंनि सो सङो नालाय नाफामखौ नोंथांनो फोरमनानै होनो आरो नाफाम संनायनि नेमखौ माने नाफामखौ संनोबा माने सामब्राम दुन्दिया बोथोरावसो दांखायो नालाय नाफाम बिफांखौ हासुंखौथ' जोंनाथ' दुदिया बोथोराव गोथाव जायो बैसागु बोथोरावसो दांखायोना बांसिन ओरैनोबो जायो खिन्थु बैसागु बोथोराव बांसिन दुन्दिया सामब्र बिलाइ सामब्र गफुर जेला बिलाइ ओंखारोनाेला बोथाव बांसिन दायो जेला सा माने सामब्रामखौ सामब्राम फानलुखौ हाग्रोनानै लाखादों मानो होनबा बे ना नाफामा जे फोरबो माने गैया नालाय सामब्रामखौ एसे गोबां होनांगौ गोबां बिबांनि होनांगौ साम ओ ओ नाफाम ओ सामब्रामखौ एवग्रोदो ओमफफ्राय सामब्राम गुफुर देखानाय सामब्राम गुफुरखौ होदो ओमफ्राय जेब्ला बियो एसे खामफ्राम खामफ्राम गोजा जायो अब्ला बे नाफाम खौ नोङो नों जेनेबा एसे बुरजा संनोबा बुरजा होदो ओमफ्रायो बेखौ एवदो एवखांनायनि उनाव जेला एसे माबायोना बांद्राय खामहो नाङा खाम बाथाय नाफाम माने थाब खालामनो नागिरो ओमफ्राय दाना बेयो जेला ओ एसे माबायोना एसे गोजा गोजा जायो अब्ला दै थ्रिद होननायनि उनाव दसे थाना मानै माबाबा गोदौ गोदौहाङोना हेला खारै होनांगौ दैखौबो बा माने बांद्राय बुरजा होनो नाङा एसे नाफामखौ लोमजासेल' होनो नांगौ आरो माने बांद्राय दै बुरज थाब रानख'वा रानख'वा जायो मानो होनबा जों एवनायावनो बियो नाफामा थाब मोननो नागिरखायो आरो दसे सम जा एवोना जोङो नाफाम नाफाम मोननो थाखाय थाखाय बांद्राय गोबाव नाङा ओमफ्रायो जेला नाफामा नाफामनि दैजों होनाया जेखिनिया रान अ रानोबा माने सामब्राम गु गुफुर ओमफ्रायो दुन्दिया बिलाइ सामब्राम बिलाइ ओमफ्रायो फानलु देनानै होननायखौ जोङो होनांगौ होनब्लाथाय बे नाफामा जि गोथाव मोदोम आरो जानोबो गोथाव जा सामब्राम सामब्राम होनायजों माने गोदै गोदै जायोना ओमफ्रायो नाफामाबो माने सोरबा सोरबा एसे ना फिसा फिसाखौ माबा माबायोबा बे नाफामा गोखा जानो नागिरो आरो जेरै ना गिदिरफोरनि नाफामफोरा बांद्राय गोखा जाया बिदिनो आरो संनाय प्रसेसा ओमफ्राय नोंथाङा आरो मा मानि सोमोन्दै मा ओंख्रिनि सोमोन्दै रायजलायनो सानबावदों
आं सानदों जोंनि जे औ जोंनि बर'आवहाय मोनसे कालसार दंना बैसागु बोथोरावहाय गोखा गोखै जानायनि बेनि बिसय नोंथाङा औ औ नोंथाङा माबा मोनसे औ
जेनेबा साथिथिखौथ' जोङो जेनेबा बैसागो बोथोराव जायो बैसागो बोथोरनि स्नि बाराय जेब्ला सातदिन जायो हेब्ला सात तिथिखौ जोङो जायो सात तिथियाव माने जोङो हाग्रानिफ्राय मोननाय गोबां रोखोमनि ओरैनोथ' एकस' एकथा होनो ओमफ्राय खिन्थ खिन्थु मालाबा मालाबा सेजौ सेनिबो बांसिन जायो आरोखि जोंना जोंनिखैजायनि नियम मथे मथे माबान फोथायनाय मथे आरो जेनेबा बेयाव जोङो दिंखि खुथिया बिलाइ ओमफ्रायो रायदें रायदें सिंनि ओमफ्रायो थालिर फस्ला माना मुनि फिसा गिदेर दाउफेन्दा ओमफ्रायो लिब बु बिलाइ ओमफ्रायो मानजिया सिब्रु जारि खिफि बेन्दों ओमफ्राय खारौखान्दायनि बिजौ ओमफ्रायो मा ओ होनोमोनलाय सिब्रुखौबो होयो ओमफ्रायो लाव बिजौफोरखौ जायो ओमफ्रायो गोखा गोखै जेसेबां मोनो ओमफ्राय बेफोरखौ गासैबो खाखांनायनि उनाव जेनेबा जोङो मोजाङै सुयो गोबां रोखोमनि आरो बुंख'जोबनो हाया मख'जोबनो गोसोआव फैजोबाखैसै दा बेफोरखौ माने जोङो ज' खालामनानै सायखांनानै सुखांनानै लायो बिनि उनाव जोंहाथ' बर'फ्रा दाउ बेदर जानो गोथाव मोनो नालाय सोरबा सोरबा बा दाावजों जायो सोरबा सोरबा अमा गोथाव मोनग्राफोरा अमा बेदरजों जायो आरो जेनेबा बेखौ जोङो ओ दाउ बेदरखौ सिगां एवग्रोनानै लायो ओमफ्रायो जेला एसे फ्राम फ्राम जायोना गोजा गोजा बेरो अब्ला बे जों खानानै लानाय मैगंखौ होनानै माबायो आरो मा होनो एवो एवखांनानै जेब्ला मोनो गोखा गोखै गासिबो थाजोबो ना बेयो खैज्रिद गोखैयाव जेनेबा लेबु बिलाइ माबा माबि मा होनोमोनलाय बेयो लाफा सायख' बिलाइफोराबोथ' गोखै जायोना बेफोरखौबो होयो नालाय ओमफ्राय खुन्थाय आरिया गो गोखायाव गोलैबाय फाथो बिलाइ साथो बिलाइफ्रा बेफोरो गोखा गोखै गासिबो मिक्स ज' गोथाव मोनजायो आरो जानो नोंथांमोननिखिजालाय माबायदि सङो जोंखिजाया बिदि सङो आरो
जोंनिथिंजायबो नोंथांनि बुंनाय बायदिनो जे मैगंफोरखौ जों मोनो बेखौनो जोङो बाहायजोबो आरो खान्थालफ्राबो बे समाव ओंखारोना गोरलै गोरलै बेखौबो जोङो बाहायनाय जायो औ बे थायजौ गोरलै खान्थाल बेफोरखौबो जोङो माने जा मोन थाउन एरिया आव